खोनादोंना नोंथाङा? अ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ?
आंथ' नै दा ओरैनो दङ नोंथां
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां
अ माने आङो एसे इदिनो आ
हालदे बोरै जायो बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा? बा बेफोरनि गोहोमफोरा मा मा बेखौ खोन्थानो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जेब्ला आङो दिब्ला आङो नोंथांनोसे फोरमायनो जेखिनि आङो हायो नोंथांनो आङो जेखिनि हानाय बा थ्राफोर बेफोरखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै खिथाहरनि नोंथां उम जोंहाथ' मा होनो हा गेब्रेना होनोब्ला थ' बिदिनो जोंनि हाया हाफोरा जे मैला जानाय बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ
औ जोङो बिदिनो हाफोर गेब्लेङोबाथ' जोंहा बिदिनो जे बाइक खोनद बाहाय खोनना बाहाइक ख बाहायखोन्दा जेरै मा होनो प्लास्टिकफोर
औ
दानि जुगावथ' जोंना बिदिनो सुबुं फोर गोबां बांबोबाय जायनि थाखाय जोंहा माल बुस्थुफोरा बिदिनो गोबां बारानिफ्राय बारा नांगौ जानानै फैदों आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ
औ जायनि थाखाय जोंहा मा होनदों सुबुंफोर बांनाय लोगो लोगो फास प्लास्टिकफोर बा बिदिनो गाज्रि मुवाफोर
औ
जेरै मुलि खलथाफोर बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जोंहा बांसिन नांगौ जानानै फैदों आरो जोंहा मा होनो बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ जोङो बाइक बाहाय खांनायनि उनाव जों मा होनो हाफोराव गारोब्ला बैफोरबो जोंनि हाफोरखौ गेबेें हाम बा मैला खालामनायखौ जों नुनो मोनो आर ना नोंथां
औ औ
आरो जों आरो जोङो बिदिनो गोबां दानि जुगावसो जो बिदिनो गोबां मा होनो आबादफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो आदा नोंथां
औ औ
औ जोङो बेफोरबायदिनो आबादफोर गायनाय समाव जे बाहायनाय रासायनिक हासार फोर ज केमिकेलफोर बैफोर मा होनो जोंनि बिदिनो बांद्राय बिबाङाव जोङो केमिकेलफोर बाहायोब्ला बा बांद्राय बिबाङाव हासारफोर बाहायोब्ला रासायनिक हासारफोर फोर बाहायोब्ला मा होनो बैफोरबो मा होनो जोंनि हाफोरखौ गेब्रेें खालामो आर ना नोंथां
औ औ
आरो बेफोरनि गोहोमफोरखौ होननो थाङोब्लाथ' गोबाङानो दं जेरै जोंना हाफोरा गेब्रें जायोब्ला मा होनो बिफां लाइफांफोरा मोजां जानाय नङा फार्सआवनो
औ औ
औ आरो जोंहा मा होनो आबाद फसलफोर गायनाया मोजां जानाय नङा बा जोंहा बिदिनो जि खिनि मावजानाय हायावनो बुस्थुफोर फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बा बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय लानानै बा बिदिनो आबाद फोरनिफ्राय लानानै जोंहा बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो नुनो मोननाय नङा आरोोना नोंथां जोंना हाफोरा गेब्रेङोबा
औ औ
जानाय जे हाफोर गेब्रेनायफोरखौ जोङो होबथानांगौ मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जोंहा हाजोंसो मोनसे सोमोन्दो गोनां जेरै हाजोंसो मा होनो जोंनि जानाय आदारफोरखौ मोनो जेरै फार्स्टआवाव जों होननो थाङोब्ला माइ आबाद बा बिदिनो माबा मोनसे जिरायबाबो जों हानिफ्रायसो मोननाय जायो
औ
औ जोङो बिदिनो मा होनो हानिफ्राय मोननाय जानायखाय जोङो मा होनो हाफोरखौ बिदिनो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ बा बेफोराव बिदिनो मा होनो मैला जिरफोर गारनाङा जोङो बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ मइेनलि बाहाय गारनाङा आबादफोर गायनायाव बा हाफोराव गारना होनदां जोो मा होनो बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ बाहायखांनायनि उनावहाय जोङो आरामै दोननांगौ बा बेफोर बुस्थुफोरखौ नो मोनसे जायगा ज' खालामनानै बे बेफोरखौ जावनानै माबा होनो सावनानै जोङो दोननांगौ आरोना नों जाहाथे बेफोर प्लास्टिकफोरा खामनानै जोबस्रांलांनो लाङो। जोंथ' बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर मा होनो दाखोर गाग्राफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि औ हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों
औ जोङो माने बैफोरनि गिदिर गिदिर जे गारनाय प्लास्टिकफोरनि मुवाफोर बा गिदिर गिदिर बिदिनो मा होनो जाय मैला बुस्थुफोर गारहैनाय जायगाफोराव जोङो बिदिनो दानि जुगाव मा होनो औ जोंहा मानो होनो दानि जुगाव मा होनो आबाद मावहैनो मावहैनो सानब्ला बैफोर हाफोराव जोंहा आबाद जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। मानो होनोब्ला बैफोरबायदि जायगाफोराव मा होनो सिं सिं मानि बेफोरबायदि दाखोर जारलाफोरा जे सायावनो सा सायावनो सा गारसिन जानानै मानो गोदोसोनानै थानाय बा बेफोराव बिदिनो हालेवब्लाबो मा होनगोन? प्लास्टिकफोर बा बिदिनो गोबां माल बुस्थुफोर ओंखारगोन जायनि जाहोनाव जोंहा मा होनो बिदिनो जोंनि बिफां लाइफांफोराबो रैखा सिनो हायिनि जाहोनाव जोङो बेफोरबायदि जायगायावहाय आबाद बा बिफां लाइफां जायनायखि जोङो नुनो मोननाय नङा आरोना नोंथां औ बेनि थाख ओमफ्राय मा होनो जोंहा बेनि जाहोनाव मा होनो हा गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानांगौ। जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमफोर दङ हा हा मा होनो गेब्रेनायखौ खिथानो थाखाय जोङो बांद्राय बिबाङाव मा होनो? प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाङा बा बे फोरखौ एसे खम खालामनांगौ बेफोरजोंबो जोंहा मा होनो हाफ ओफ्राय बांद्राय गेबेेङा जाहैनि थाखाय आरो मा होनबावो जोंहा उम बांद्राय बिगाङाव मुलिफोर बाहायनाङा बा बिदिनो आबादफोर मावनायावहाय बेफोरो बायदि रासायनिक हासारफोर बेफोरबायदि बे बाहाय नङा जोङो बिदिनो दायो होननो थाङोब्ला आं नोंथांनो एसे एगजामपोल होनो नोंथांनो आं एसे जेब्ला जोङो बिदिनो मा होनो बानलु आबादफोरखौ मावो आरोना दा बानलु आबाद जोंहा बिदिनो गोबां मा होनो ओ हासारफोर बाहायनाय जायो नङा नोंथां?
औ औ
औ जोंहा बिदिनो बिबाङाव बोरैबा बिबङाव मा होनो? ओ बिदिनो हासारफोर बाहायनायनि जाहोनाव बेैफोरबायदि बिफां लाइफाङाव जोंहा बिदिनो जे बेफोरबायदि बिफां लाइफाङा मोजां गायनो थाखाय जोंहा मा होनो हासारफोर बाहायो। नाथाय बिसोरो मोजां जानायजों लोगोसे मा खालामफायो होनदों बैफोरबायदि हाफोरखौ गाज्रि खालामो बिदिनो बोसोरसे बोसोरथामसेनि उनावनो बेफोरबायदि हा फोरा आबाद जायिखौ जोङो नुनो मोनगोन आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ।
औ आरो जोङो बिदिनो नायनो थांबावोब्ला मा होनो बिदिनो माइ आबादफोरावथ' जोङो फ्राय जोङो बिदिनो मा होनो मुलिफोर बाहायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव मा होनो बिदिनो बै फोर माइ गायनाय जे आबादफोर जायो बैफोरबायदि मा होनो ओ आबादफोर गाहायनायाव जेब्ला दुब्लिफोराव जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदियाव जोङो दाखोर दालाफोरखौ नुनो मोना। जायनि जाहोनाव जोंहा मा होनो आबादफोरा मोजां जायो आरोना नोंथां? जोङो दाथ' इद बिदिनो नायनो थाङोब्ला हा गेब्रेंनायखौ जोङो दायो नायनो थाङोब्ला जोङो बिदिनो हा गेब्लेनायाव जोङो माबा मोनसे बुस्थुफोर गायोब्लाबो बा बिदिनो बिफां लाइफांफोर गायोब्लाबो जोङो बेफोरबायदि जायगायाव मा होनदों? नुनो मोननाय जाया आरोना नोंथां बेफोरबायदिखौ औ औ औ जोंहा मा होनदों बिदिनो हाफोराथ' बिदिनो गोबां गे आरो बिदिनो जोंहा मा होनदों? थैनो थाखाय जोंहा मा होनदों बेफोराव गोबां मुलिफोर बाहायनाय जायो। बैफोरनि थाखायबो जोंहा मा होनदों बैफोर मुलिफोरा जे हा सिङाव हाबनानै थाबावो। बैफोर मा होनदों आबाद फसलफोरखौ मा होनदों रानस्रावस्राव खालामो जायनि थाखाय जोंनि हाफोरा मा होनदों दै मोननो दै मोनब्लाबो माहोन रां- सब सब थायो बा बिदिनो मा होनो जोंनि हाफोरा मोजां जाया आरोना नोंथाङा
औ
फोरमायनो हागोन नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ खोनादों। बिदिनो औ नोंथाङा बिराद मोजाङै खोन्थानाय जेरैों खोनानो मोनबोबाय गोबां जोङो जेनेबा माबा मोनसे जों माबा मोनसे आबाद मावनो बाथाय जोङो बांसिनावनो जोङो हासार एबा। प्लास्टिक बुस्थु बेफोरखौ जों बांसिन इउस खालामनाय जायो नङा होमबा जोङो। बिदिनो जेनेबा जों एगजामपोल जेरै नोङो एगजामपोल होनाय बायदि बानलुआव। बानलु गायनायनि सिगांथ' जोङो नुनो मोनोखि सबखौबो फिसा फिसा। बेदिनी मा होनो ब्लेक माने गोसोम कालारनि प्लास्टिकखौ सोनानै दोननाय नङा होमबा। औ बिसोर आरो गोबां बिदिनो दङ प्लास्टिक एबा। लेेथ्रा खालामनाय बेफोरजोंनो जोंना। हायाबो ओम गाज्रि जालांबाय आरो जेरै। मा होनो जेनेबा दैफोराबो जों नुनो मोनो। दै बाना जानाय मबि जानाय बेफोराव गोबां। दै दै गाज्रिफोर फैनायजों। माने आरो दै लेथ्रा बिदिजोंनो। आरो जायगायाबो जोंना लेथ्रा जालांबाय नालाय बिदि बायदिजोंनो। माने जोंनि हायाबो हासार गैयि माबा मोनसे खामानियाव होनो हायि बिदि। जालांबाय आरोना गोबांनो आरो बोथोर सोलायनाय। बोथोर सोलायनायफोरजोंबो जेनेबा दाथ' जोङो बिराद दैलां बोथोर नालाय। अखा नांगौ नाथाय जों माने दया बोथोराबो सोलायबाय। दाना थाब थाब बोथोर सोलायसै दसेनो अखा हागोन दसेनो सान्दुं दुंगोन। आरो सिगांनि टाइमावथ' नुनो मोनोमोन थि बोथोरफोराहाय। गोजां बोथोराव गुसु जागोन आरो दा गरम बोथोराव गरम जेब्ला दैज्लां बोथोराव। नाय बिदि नुनो मोनोमोन दायो जोङो। गोजां बोथोरबाबो गरम बांद्राय गुसु जाला। गरम बोथोराव बांद्राय गरमद्राय गासै फिफटि डिग्रि बिदिफोर। थांस्रि दानाखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बिदिनो जों मा होनो दैज्लां बो थोरनि टाइमावबो जोङो दैखौनो माने अखायानो हा- हाला बिदि जाबाय आरोना जोंना दायो बिदि सलिगोनथ' आरो अखा हायैनि थाखाय। बेदिनो दिनै जोंनि दुब्लिफोरावबो आबाद। मावनायफोरा एसे खस्थ' जालांबाय गायनाय फुनायफोरा। दाना बांद्राय गायनाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनला। आरो ओम जोङो गायनाय फुनायफोरखौ। माइ गायनाय फुनाय बेफोरखौ जों खालामनो हायाबाबो जों नुनो मोनो गोबां मानसिफोरा। हासार गारनानै बयलार खि नामा बेफोरखौ माने। होनानै हाफोरावहाय मिक्स खालामनानै जों नुनो मोनो बिसोरो। ओ। बिदिनो माबा माबि मा होनो बा लगायनाय एबा माबा मोनसे। बिदिनो गोबां आबाद मावग्रा जाबाय आरो ना होमबाबो। आंनि साननायबाथ' जुदि बिसोरो बांसिन बिदि प्लास्टिक एबा। गाज्रि माबा मोनसे केमिकेल गोनांफोर माबा मोनसे। से इदि गोनांबाथायथ' जोंनि हायासो गाज्रि जालांगोन ना बिदिनो माने औ बेस औ औ खोनादों।
जोंना दा जेनबा समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांजों दसे सम लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दे बिदिब्ला नोंथां दे दे दे।